गोजोन औ खोनादों गोजोन फुंबिलि नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंथां गोजोन फुंबिलि होमबा जों दिनैहाय ओ मानि सायाव रायज्लायगोन नोंथां?
औ नोंथां ओ जोङो दायो होनबा ओ न'खर जोङो न'खर गंसेखौ दैदेननो थाखाय जोङो माबायदि ओ हाबा ला मावनांगौ बा माबायदि बिफाव लानांगौ जों बेफोर बे न'खरनि सायावनो जों एसे सावरायनोसै नोंथां
आदसा आदसा थारैनो नोंथां थारैनो मोजां मोजां आयदाखौनो नोंथांङा सानदों थारैनो नोंथां अब्ला आं जागायनोसै नोंथां? दे औ दा जोङो न'खर न'खरनि बाथ्राखौथ' जोङो सरासनस्रायै बयबो मिथिखायो। मानो होनबा जों बयबो मोनसे न'खरनिफ्रायनो फैनाय नोंथां। नाथाय मोनसे न'खरखौ जों गोजोन आरोबाव ओ मोनसे सुखुयै दालांनो थाखाय माबायदियै सामलायलाङोबा बा माबादि राहा लामा लायोबा जों मोजांसिन जागोन बेखौ सावराय बा मोजां जागोन नंङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
थारैनो आंनि नोजोराव नुनाय बायदिब्ला ओ जोङो फंसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन जे ओ बिमा बिफाया जाहैबाय मोनसे न'खरनि इसोर नंङा होमबा नोंथां जाय जोंङो जोंनियावहाय मोनसे नुवाथारै गोहो दं जाय नुवाथारैखौ जोङो जेब्लायबो नुनो मोना नाथाय जोंनि गोसो सिङावहाय जों साननानै लायो माबा मोनसे दं माबा मोनसे गेदेरथार गोहो दं जायखौहाय जों फोथायनानै लायो नोंथां नाथाय फंसे बाथ्राया जाहैबाय जोंनियावहाय जोंङो नुनाय होननानै नुनाय होननाय इसोर होननानै बुंङोब्ला जों बिमा बिफाखौनो होननानै बुंनो हायो नोंथां।
नंगौ।
दा बे बिमा बिफाया गाव गावनि गथ' गथायखौहाय जेब्लायबो मोजां जाजानो लुबैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
नंगौ थारैनो सानै बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ माब्लाबाबो गाज्रि लामा जों थांजानो लुबैया आरोबाव माब्लाबाबो गाज्रि खामानिफोरखौ मावजानो लुबै या नोंथां जेब्लायबो बिसोरो गाव सोरनि गथ' गथायनि थाखाय जेब्लायबो मोजां बाथ्राखौनो सानो नोंथां।
औ नंगौ।
दा मौ गंसे न'खरखौ मोजां खालामनायावहाय जोंनि जेनोखि बिमा बिफा बिमा बिफाजों लोगोसेनो जोंनियावहाय खाथि खालायाव थानाय गावसोरनि जाथि खुरमा बाय बाहागि बेजोंनो लोगोसे गामियाव थानाय गामिनि जेेने खि सोमोन्दो जानाय न'खरफोर नङा होमबा नोंथां? बेजोंनो लोगोसे जयै लानानै समाज मोनसे।
औ नंगौ।
समाजआ समाजाबो जोंनियावहाय गंसे न'खर दानायाव गेदेदथार गोहोम खोख्लैयो नोंथां।
नंगौ नों
मानो होनबा समाजाव जानाय गासैबो हाबा हुखा बा बायदिसिना मावथांखिफोरानो जोंनि मोनसे मोनसे न'खरावहाय गोहोम खोख्लैयो।
नंगौ
दा बैफोरबायदि जेनेखि समाजनि हाबा मावनाय आरोबाव बिमा बिफानि जेनेखि गथ' गथायखौहाय दैदेननाय। जेनेखि बै दैदेननाय बै दैदेननायफोरानो जोंनि सासे सासे इयुन जोलैफोरख हाय मानसि हिसाबै खालामनो हायो नोंथां आंनि बायदियोब्ला नोंथां दा थिग बेबायदिनो जोङो सानै गथ' गथायखौ बा सासे गथ'खौ मोजां खालामनायाव जोंनिया थारैनो सानै बिम बिमा बिफानि बिफावथ' बेवहाय जोबनो गैयै दंखायो नोंथां
औ नांगौ
बे न'खरावनो खाथि खालायाव थानाय बिसोरनि जाथि खुरमाफोर बिसोरनि जेनेखि गोहोम बेबोथ' थारैनो गेदेरथार गोहोम खोख्लैयो नोंथां। बैफोरबायदि जेनोखि ओ समाजाव जानाय हाबाफारि समाजाव जानाय जेनोखि समाजाव गोबां मान मानसिफोरानो मोजां थायो गाज्रि थायो नोंथां नङा होमबा?
नंगौ औ
आरोबाव जोंनि गथ' गथायनि बा सासे गथ'नि खोमायाव बा मेगनावहाय गोबां बायदिसिना गाज्रि जाथायबो जानो हागौ मोजां जा जाथायाबो बिनि मेगनाव गोग्लैनो हागौ नाथाय बैफोरबायदि मोजां गाज्रि जानाय जाथायफोरखौहाय जोङो जेब्लायबो नोजोर होनांगोन सासे गथ'आहाय मा स मावहाय मा बायदि आखल दिन्थिदों मा समावहाय सोर बायदि मानसिजों मा बायदि रायज्लायनांगौ बे जिनिसखौ जोङो जेब्लायबो बिमा बिफाजों लोगोसेनो समाजनि गेदेर गोलाव मानसिफोरा नोजोर होयोब्ला आं मोजां जागोन होननानै सानो नोंथां।
औ
मानो होमबा सासे गथ' मोजां गाज्रि जानाया बिनि बिमा बिफानि सायावहाय बांसिनै गोहोम गोग्लैयो बिदिनो लोगोसे समाज हो नोंथां
नोंगौ
दा जोंनियावहाय गोबां लोगो लेवाफोरखौ गथ'फोरा आजिखालावहाय आथिखालाव फरायनायनि गेजेरजों बा बायदिसिना फुजा मेलानि गेजेरजों बिसोरो लोगो लायो नोंथा दा बैफोरबायदि लोगो फोरा बै गथ'नि थाखाय बा नोंनि गथ'नि थाखाय माबायदि जागोन आरोबाव बै लोगोफोरनि आखला खुवा माबायदि बेखौहाय बिमा बिफा आरो समाजनि मानसिफोराहाय बिजिरनानै नायनो गोनां दं होननानै आं सान सानो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ थारैनो बेबायदि खालामोबा बारा बेबायदि नोजोर होबाय थायोब्ला बेजोंनो लोगोसे से न'खरनि जेनिखि इन भाइरनमेन्ट बेखौहाय जोङो मोजाङै लाखिबाय थायोब्ला जोंनि गासै न'खरनि गासै न'खरनि फिसा फिसौफोरानो गासै न'खरनि गथ' गथ'थायफोरानो आं मोजां जागोन होननानै सानो नोंथां।
नोंगौ औ।
दा नोंथाङा बेनि फारसे मा सानो फंनैसो बुंनायदो नोंथां।
नोंगौ नोंथां ओ जोङो न'खर गंसे सामलायनोबा जोङो गंसे न'खर ओ गोजोन न'खर दानोब्ला जों
ओं
हौवा हिनजाव बा ओ बिनि उनाव बिमा बिफा गासैबो जोङो बेयाव माने बाहागो लानांगोन ओमफ्राय लोगोसे जोङो बयबो बिजोंबो सासेया सासेजों गोरोबलायनानै जोङो ओ थानांगोन आरो जोङो हाबा मावलांनो नाजानांगोन। ओ जेरै जोङो ओ
ओ हौवा हिनजावनि गेजेराव जोङो ओ हौवाया माखासे ओ खामानि मावनो लानायफोरखौ जोङो बे हिनजावाबो बै खामानियाव हेफाजाब आरो मदद होफानां होफानांगोन अब्लासो ओ! ओ अब्लानो ओ जौगानायनि फारसेबो जोङो थांगोन आरो थिग बेबायदिनो हिनजावा बो ओ हौवायाबो हिनजावनि माखासे खामानि मावनायफोराव ओ हेफाजाब होनांगोन लोगोसे बेखौ ओ माखासे खामानिफ्राव थुलुंगाबो होफानांगोन। अब्लानो ओ गंसे न'खरखौ जौ जौगाहोनो। लांनायाव बा जौगाहोनायाव जोङो। बारा माने गोरा जानानै फैया। माने गोरलैयैनो जोङो जयै जौगाहोनो हायो बिनि उन बेनि उनाव जोङो ओ सासे गथ'फोरखौ जोङो बयनिबो न'खराव ओ जोङो। ओ बिमा बिफा जायोब्लाथ' जोङो गथ'फोर थायो आरो। बिनि बिबाना जोङो गथ'फोरखौ फोरोंनायनि बिबाना बे बिमा बिफानियावनो। गाहायै थायो थिग बेबायदिनो जोङो ओ। आरोबाव जोङो ओ बियो बिफा बिमा बिफानिख्रुइ बिमाया बांसिन ओ बाहागो लानांगौ जायो बे गथ'खौ दानायाव मानोना ओ सा से गथ'आ ओ जोनोम जाखांनानै जेब्ला देर र रा ओ राव रायज्लायनो। रोंहाङो अब्ला बै फोर रावखौ ओ सासे बिमानिफ्रायसो बियो सोलोङो। अ बिनिखा ओंखायनो ओ माखा- माखासे समाव ओ गथ'फ्रा बांसिन बिमानि बुं नाय फोरोंनाय ओ होननायफोरखौसो खोनासङो आरो माने सोलोङो लायो बेनिखायनो सासे बिमाया बांसिन माने बैयावहा ओ बिफाव लानांगौ आरो सासे गथ'खौ मोजां खालामनो दै नाय बा मोजां खालाम आखल आखु फोरोंनायाव बा मोजां सासे गुन गोनां मानसि खालामनो थाखाय ओम। उनाव जोङो आरो ओ सोलोंथाइ होनो थाखाय बा गुन गोनां जोङो सोलोंथाइ होनो थाखाय। बो जोङो सासे गथ' खौ बे बिमायानो माने फरायसालियाव ओ लांनाय बा ओ मोजाङै ओ लांनानै ओ खबर लानाय बा फोरोंगिरिफोरनि सिगाङाव बै ग- गावनि फिसाया मोजां‌। फरायदोंना फरायाखै बा माखौ ओ रोंदोंना रोङाखै बेफोरनि सायाव एसे उदस लानानै जुदि ओ उदिस लाबाय थायोब्ला। बेफोरबायदि माने जोङो माने फोरोंनो मोजाङै फोरोंनो। हागोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो न'आव थानाय समाव बे गथ'खौ जाहाथे बिमाया जफानानै। ओ हायैखौ फोरोंफायोब्ला बा बियो बै फरायनाय खथायाव जिरायना। फरायदोंना फरायाखै ओ बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला ओ ओब जोङो अब्लानिया जों बे गथ' सासेखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जोङो माने जाफुंसार जानो हा हागोन आरो ओ बेबायदिनो जोङो माने ओ न खर गंसे दानोब्ला जोङो न'खरनि बयबो ओ बाहागो लानांगोन बेयाव ओमफ्राय गोरोबलायनांगोन अनलायनांगोन बयबो ओ बिनि उनाव जोङो आरो गथ'खौ गुन ओ आखल आखु मोजां खालामनो ब्ला आरो गुन गोनां सोलाय सोलोंथाइ होनोब्ला बिमा बिफाया गाहायै बाहागो लानांगोन। आरो फोरोंनांगोन बेबायदिनो जोङो ओम मोजां सो फोरोंनानै जोङो फरायसालिफ्राव मोजां फरायसालिफ्राव होनानै जोङो बेखौ फोरोंनानै गुन गोनां सासे जाफुंसार माने सुबुं ओ महरै जोङो बेखौ खालामनो हागोन औ
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ औ थारैनो नंगौ नोंथां होननाया गासै बो नंजोबगौ मानो होनबा ओ गंसे न'खरखौहाय सासे हौवा मानसियाल' बा सासे हिनजाव मानसियाल' दैदेननाया गोब्राब जायो। बेवहाय जोङो सोरबा आब बिबौआनो होन सोर सोरबा बिबैयानो होन सोरबा बिबथैयानो होन सोरबा बिमादैयानो होन
औ औ।
आरोबाव सोरबा बिमा बिफायानो होन गासैबो ज'यै बाहागो लालायनानै जोङो ज'यै खामानि मावलायोब्लासो गंसे न'खरावहाय गोजोन संसारा फैगोन नोंथां बेबायदि खालामनो हायोबा नियावहाय गंसे न'खराहाय दावगासारनो हागोन। नङाब्ला नाथाय जोंनियावहाय गंसे न'खरा बायज्लांनायनि खाबुबो थायो दा बेनिखायनो जोङो गंसे न'खरखौ दानो थाखाय गासैबो बिथिंनिफ्रायनो जोङो सांग्रांथि जानांगोन आरोबाव बय जोंबो जोङो गोरोबलायनानै थानो रोंनांगोन अब्लासो जोंनियाहाय गंसे न'खरा न'खर हिसाबै थागोन नोंथां
नोंगौ
औ आथा थारैनो जोङो बेखौ सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां दायो समावो जाबाय -बाय ओ जों लाखिथ'नोसै नोंथां
औ दे नोंथां औ